हेलौ नोंथां
औ हेलौ नोंथां आं नोंजों मोब्लिबनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन नामा?
हागोन
उम नोंथांनि न'आव मोब्लिबजों बाहायजानाय मोनबेसे बेसाद दङ'?
कारेन्ट मथर बाहायनाय फेन बाहायनाय आरो फ्रिस बाहायनाय आरो न'आव फोजोंनाय मोब्लिब बाहायनाय बे मोनब्रै।
आरो नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव मोब्लिबजों बाहायजानाय मोनबेसे जिराद दं
जोंनि ओनसोलाव बाहायजानाय मोब्लिबजों बाहायजानाय गैया बिदिनो माइ गायनायाव बाहायनाय मथर बाहायनाय
आरो मोब्लिबनि बागै नोंथांङा मा बुंनो सानदों
बेटारि चार्ज होनाय आरो इनभारटार बाहायनाय बेबायदियाव बाहायो जोंनि ओनसोलावहाय आरो गुबुन गुबुन
आरो मोब्लिबनि आरो नोंथांङा मोब्लिबनि बागै मा बुंनो सानदों
मोब्लिबनि बागैथ' मोब्लिबाथ' जोंनि थाखाय जोबोरैनो मोजां
मोब्लिबबानो जोंनि थाखाय गोनां होननानै बुंजायोबा मोब्लिबनि थाखाय जोंङो गोनां गोनां मुंङा लेपटप जेरै मबाइल चार्ज होनाय आरो टिभि नायनाय बेफ्राव जों मोब्लिबजोंनो बाहायनाय जायो आरो दा बर्थमान मोब्लिबखौ माबायदि बाहायनानै दंङो
खोनायासै आंङो हो
नोंसिनि ओनसोलाव मोब्लिबखौ मा मा खामानियाव बाहायनानै दंङो नोंसिनि ओनसोलसिम दा बरथमानावहाय